हेल' नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथांजों आं ओ नोंथांनो फन हरनायनि नि जाहोना जाबाय आं नोंथांजो नोंथांजों आबादनि सायाव एसे सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ
सावरायजागोनना नोंथां?
औ जागोन जागोन।
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि गामि एबा नोंथांमोननि न'खरावथ' आबाद मावो जानो हागौ नोंथां।
औ मावो।
औ ओ नोंथांमोननि न'खराव मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आबादखौथ' बोथोर लायै बोथोर गुबुन गुब बुन मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोर हिसाबैथ' माइ खौनो गायनाय जायो। फ्राय बेनि अनगा गायै थ' जेबो खेथि गैथ'आ दा आबादखौनो माइ माइयानो गाहाय आरो दा दैज्लां आवहाय जोंनिया,
औ औ नंगौ नोंथां,
माइ बिदिनो खोथिया फोखांबाय, ओमफ्राय दा, हालेवगासिनो दङो
औ औ
आलि दान दानहांबाय,
औ ओमफ्राय नोंथां, नोंथां लोंहा नङाबा नोंथांमोननि गामियाव मा मा ओ रोखोमनि मा मा मुंनि माइ गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनि नि गामियाव बा ओनसोलावहाय फ्राय रनजित माइ गायो। ओमफ्राय बिसमुखि, सल्ल'मासुरि ओमफ्राय बिसमुथि, बेफोरखौनो गायनाय जायो बांसिन।
औ
नोंथांमोननि सोलाय,
औ जोंथिंबो बिब्दिनो नोंथांमोन नोंथां बुंनायमोन बायदिनो गायो। ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दाथ' ओ गासै गामि एबा गासै ओ ओनसोलफोर ओनसोलखौनो बुंजायो बेफोराव, जेनेबा दैज्लां बोथोर माइ गायो आरो जेनोबा माइखौ मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावबो आरो दैज्लां बोथोराव गायजायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बिदिनो ओ दाब दाब जायगा लानानै बहाबा मेसें बोथोरावसो माइ जायो ओमफाय, ओ बबे बबेबा जायगायाव आरो दैज्लां बोथोरावसो माइ जायो नङा होमबा नोंथां, अ ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओ गामिथिं जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंबाय आं नोंथांनो। जोंनि गामियाव दैज्लां बोथोरावसो माइ गायो बांसिन माने दैज्लां बोथोराव माइ गाइबा जोंनिखि जायो गुबुनफोरनिखि आरो मेसें बोथोराव गायोब्ला जायो।
औ
ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थांब्ला जोंहाथ' न'आव माइखौ गायोब्ला रनजित ओमफ्राय बे ओ अनजना बेखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ ओमफाय नोंथांमोननि ओ न'खराव, माइ गायनो थाखाय जेन'बा ओ गुबुननिफ्राय ओ जेनेबा लिंनानै लाबो माइ गायनो गायो नोंथां।
औ माइखौ माने न'नि गोजाथ' गायनो हाया नालाय एसे बुरजाबो, गायनाय जायो आरो न'नि गोजा गायोब्ला बो माने बिराद खस्थ' मोनो नालाय बेखायनो गामिनि जायफ्रा माइ गायो बेखौ खायसेखौ माने ज्रा लाबोयो ओमफ्राय खायसेखौ फाला बदल माने जोंनाव गायखांबा बिस नाव बिसनाव गायोबा जोंनाव बेबायदि लिंक बोयो आरो गायनाय जायो बिदिनो।
ओं ओमफाय नोंथांमोननियाव औ बुंनाय
ओ ओ देब दं
ओ मा होनो नोंथां जेनेबा दा दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि न'खर एबा ओनसोलाव मा मा जेनेबा मैगं थाइगंनि आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ। मेगङाथ' जेनेबा बे थास'फो थाबाय।
औ औ औ।
थास' ओमफ्राय बिदिनो फथल बैसां बेफोरखौ मावनाय जायो।
औ औ।
औ ओमफ्राय इदिनो जोगोनार। ओमफाय लावखौबो मावनाय जायो।
औ औ नंगौ।
लावखौ ओमफ्राय बिदिथ' इसेबां मैगं मावनाय जाया जोंनिथिंजाय।
औ औ नंगौ।
औ।
ओमफाय नोंथां बे माइखौ गो गायनो थाखाय गिबियाव मा मा ओ खालामग्रोनांगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ माइखौ गायनो बा माइ गायनोब्ला गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय खोथिया फोग्रोनांगोन। आरो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा खोथिया थिलिखौ एवनांगोन। आरो जोलैनो दोननाय माइज्लि बे थानांगोन बे माइज्लिखौ जोङो सोमनांगोन। हरनै बस्थायाव सोनानै ओमफ्राय हरनै सोना दोननानै बे बेखौहाय बोखा बोरियाव बोखारनानै हरसे दोनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जि जायग खोथिया फोगोन बे जायगायाव माने हालेवखानाय बेखौ फोमोननांगोन आरो फोमोननानै आराम समान खालामनानै मै होनानै आलि दाननानै खोनानै बे सोमनानै दोननाय बा गाजा बेरनाय बे माइस्लि खौ बेयाव सारनानै होनांगोन आरो दैखौ। दै बुरजाबा दैखौ फोरानजोब नानै बेखौ आरामसे सारनानै बा फोनानै होबानो जागोन आरो अखाफ्राबो बोथोरा गाज्रिब्ला जुदि अखा हागोन बायदि मोनदांदोंब्ला खोथिया फोगोन जायगाखौहाय दै बथिक सोना दोननानै खोथियाखौ फैयोब्ला माने खोथिया जेबो माने अखाजों बुसोमजानाय नङा आरो हाब्रुआ हाबनाय नङा। ओमफ्राय जुदि बोथोरा मोजांब्ला दैखौ फोरानथारनानै अखा हाया। बायदिब्ला दैखौ फोराननानै खोथियाखौ आरामसे सारना होबा मोजां जायो आरो। नङाब्ला जुदि अखा। हागोनखौ मिथिखानानैबो। दै सोआलासिनो फो। फैयोब्ला। हराव अखा हाना होयोब्ला बा फोखांनायनि दसे उनाव अखा हायोब्ला बे खो थिया फोनाय बा माने गाजा बेरनाय जि माइ बेखौ खानानै होयोब्ला बेयो अखा अखायजों बुसोमजानानै हाब ब्रुआव माने हाबदगोन आरो ओमफ्राय उनाव हाय फुयोब्ला फुग्राफ्रा बिराद खस्थ' मोनो आरो थिया फुनाय समाव बे बिदिनो फुना दोनखांनाय औ फोना दोनखांनायनि उनाव बिदिनो जेनेबा सप्तानैै बा सप्ताथामसोनि उनाव हासार सारदो जौनायनि थाखाय आमफाय बिदिनो मास मोनसे बा देर मास बा मास मोननै बिदि उनाव गावबा गावनि सुबिदाखौ लानानै बे खोथियाखौ खौ फुनो हायो ओमफ्राय बिब्दिनो जि दुब्लि बेखौ हालौ हालेवनांगौ जायो। जेनबा फास्टआव जोङो गोदो मोसौजोंनो हालौवोमोन दा मोसौ हालौनाय समाव जोंहा फास्ट गिबि एवनायखौ खारायनाय ओमफ्राय सेकेणडखौ सामार होनाय बर' गनाय फोमोननाय बेबायदि मुंजों होलायोमोन आरो ओमफाय दानि जुगावथ' बे गोदान मुगानि ट्रेक्टरजों हालवनाय लोगो लोगोनो दा बेबायदि दि खारायनाय सामार
बेफोर औ औ बिब्दिखौ मानसिफोरा जेन'बा औ बिब्दिखौ मानसिफोरा दा मिथिनो थां
औ फिनै फिनसे फिनै फिनथामल' बिदिखौल' बुंनोसै दा बिदिनो फिनसे टेक्टरजों जों एवोबब्ला फिनसेब बा फिननायावनो जों आलिखौ दाननो हायो खोनोबो हायो आरो फ्राय आलि दानखांनानै खोखांनानै हा खौ मोजां फोमोननानै जोङो बे खोर थियाखौ फुनानैहाय बेयाव गायनो हायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माइखौ गायनो हानाय जायो औ ओमफाय नोंथांमोन सोंलाय माबायदिसो गायो होमबा?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो गायो नोंथां ओ गिबियाव जों बा खोथिया फोनो थाखाय जों दुब्लिबा एबा फोथारखौ एग्रोना लांगोन नङा होमबा नोंथां औ बि बायदि बिदिनो जेनेबा ओ बिदिनो खोथिया जेनेबा फोनो थाखाय बे ओ जेनेबा ओम आगोलनि माइखौ दो ओ दोनखायो नङाबा गोदान बायो नङा होमबा नोंथां? थिबोनो थाखाय गोदान बिदानफोर बिब्दिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै बुंदों बिब्दिनो जोंनिथिंबो माइ ओ बिब्दिनो खोथिया फोनानै गायो ओ बिबायदि बिदिनो बुंनो थाङब्ला उम आगोलथ' जोंनिया नुजोबनो हालेवोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
औ दाथ'ओ जुगफोरा गोदान जालांबाय नङा होमबा नोंथां गासै गासिबो आदब खायदाजों दावगालांनो हमदों
औ
ओ बिब्दिनो दाथ' ओ मोसौजों ओ एवनायखौनो ओ नुला बुंनो थाङोब्ला ओ दाथ' ट्रेक्टरजोंनो एवो नङा होनबा नोंथां
औ
औ ओ बिब्दिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेन दाबो मोसौजों एवनाय ओ मा मोसौजों एवनाया दाबो दङ नामा नोंथांमोन?
जोंनिथिं मोसौजों एवनाया थ' गैयाखौनो बुंनांसिगोन एकदम गैथारला आरो ना बयबो माने ट्रेक्टर जों जोंल' एवनानै गायनाय जायो।
औ माने दानि मानसिफोरा कसखौ नागिरा आरो नङा होमबा नोंथां औ औ। दा नङा दानि मानसिफोरा एसे खसखौ नागिरो नङा होमब नों
औ औ मोसौजों एवोबा माने गोबाव सम लायो। आरो बेबायदि दानि जुगनि मानसि मानसिफ्रा बयबो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाजोबबाय दा मुखुबनि थाखायनो मोनसेल खामानियाव नांथाबबाय थानो हाला खाय बिनिखायनो थाब जानो थाखाय बे ट्रेक्टरजों एवनाय जायो आरो खस्थ आबो एसे खम जायो। ट्रेक्टरजों एवोबा। मोसौजोंबा एकदम खस्थ मोनो आरो थो समाबो गोबाव लायो। हास्लाब्ला बोथोरजों
औ औ बि बि नोंथां। बिदि जा माइ गायो बे माइखौ जेनेबा माइखौ हाखांनायनि उनाव बे ओ जेनेबा माइखौ हाखांनायनि उनाव बे माइखौ नआव लांनानैै ओ नाहैखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे जाय जि बे जिगाबखौ नोंथांमोना जेनेबा नआवनो मायाबाफोर आबादावबो हायो ना
औ बे बेखौथ' खायसे नाङाबा मा खायसे जाय नाङा बेखौहाय जोंनि साइदआवहाय फोथारावनो मारा होनानै फोथारावनो जिगावखौ फानहरो माइखौबो फानहरो ओमफ्राय जुदि माइखौ माइ खौथ नआव जानो थाखाय लाबोनांगौ नालाय मा माखासे ओमफ्राय खायसे बि बिदिनो मोसौ थायो। बे मोसौखौ जिगाबाव माबा जिगाब मोसौनो गाब दोननो थाखाय बे दाइरेक्ट बे माइखौनो मुथिखौनो बेयाव न'आव लाबोनानै माने मारा फैयो आरो न'आव ओमफ्राय मारा होफैनानै बे जिगाबखौहाय सोरबाबा माइहुं खुङो ओमफाय बिदिनो सोरबाबा बिदिनो गयफोराव खोबनो बेबायदि लाबोयो आरो ओमफ्राय नाङाबाथाय फानहरजोबो जोंनि सोंग्रा जिगाबखौ ओमफाय मोस खौनो माय दो होन नो थाखाय माइहुं हुंनानै दोनो आरो।
औ दाथ' दैज्लां बोथोर मोसौआ जेनेबा दुब्लि फोरावथ' माय गायजोबो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा दैज्लांयाव जेनेबा मोसौफोरनो जेनेबा ओ फोथारफोरावहैनो जाहैयिनि थाखाय बे ओम माइहुं बानायनानै दोननाय बेनि जिगाबखौनो होयो नङा होमबा नों थां दा दैज्लां बोथोराव मोसौफोरनो
थिनानै दोननानै माने बिनो एसे इसे जाहोनो हायो रो
औ जाहाथे मोसौआ जेबा ओ बि बिदिनो ओ माबा खस्थ' मोना आरो ओंखायनो दैज्लां बोथोराव जेनेबा माइ गायनायफोरखौ बिदिनो माइ हाखांनानै मारा नाखां थांनाय उनाव बेखौ जमायनानै दोनो आरो नङा होमबा नों
औ औ औ माने दैज्लांयावथ' माने जायगा थाया नालाय मोसौ खानो बयबो माइ गायजोबो दुब्लियाव ओमफ्राय बा खि बोरिथाराल' एसे थायो दा बे बोरियावबो माने गोबां मोसौ खायो नालाय गामिनि बेयाव सेलाय बेलाय ओमफ्राय गांसो मोनजाया ओंखायनो माइफुं दोनोब्ला मोजां जायो आरो न'आव खाना दोननो जेसेबां खाया मानो माने बे माइहुंयाव खाना दोनबा बेसे सोरो उदै बुंजासे जानो हायो आरो।
औ ओ ओ दे बिदिब्ला नोंथाङा जोंनिया समाव जाना थांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ। नोंथांजों आबादनि बागै ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नामा?
औ नोंथांनिसिमबो।
दे बिदिबा गोजोन्थों।
औ।